खुलुमबाय औ नोंथांखौबो खुनाय जासि हरग्रोनाय जाबाय
उम औ आ नोंथां आङो नोंनो उम फंनैसो गोनांथार खोथानि सायावसो सावरायनो हरदों आङो जेनेबा जोंनि जे बे सोलोंथया समाज सलियावनायाव माबायदि बिहोमा होयो एबा मा होनो सोलाय सोलायो सोलोंथाइनि गेजेरजों बिनि सोमोन्दै स सावरायनाय मोनथांनियाव फन खालामनाय जादों नोंथां
औ नोंथां नों सावरायलांनानै होदो नामा नोंथां
औ जागोनदे नोंथां गिबियावनो सोलोंनायखौ जों मिथिग्रोना लानांगोन आरो सोलोंथाइया मा बुस्थु सोलोंथायाइया जाहैबाय समाज सोलायनायनि मोनसे मा होनदों गोख्रों आगजु एबा मोनसे राहा होननानै बुंनांगोन जे मानि आ बियो मानसि सिफोरखौ माने गियान आरजिनाय आरो रोंगौथि जौगाहोनायाबो मोजां एबा गोरलैयैनो मा खालामो ओ जौगाहोयो आरो नाय उम सोलोंथाइ लायोबा जोंनि जिउ दानाय एबा जोंनि जिउ खुंलांनायावबो गोरलैयै जों खुंलांनो हायो जेब्ला सासे मानसिया सोलोंथाइ मोनगोन अब्ला बे सासे मानसिया मा जागोन गावनि माखासे गियान रोंगौथि थिरांथा लानो हानाय आरो गावनि मोन्थायफोरखौ बियो मा खालामगोन मोनथिनो मोनगोन आरो ना मा होनो सोलोंथाइ लानाया खालि मा मोनसे बुस्थुखौ मोननो हास्थायनाय एबा जोङो बैखौ मोनथारगोन बेफोरखौ बेफोरनि थाखाय लानाय जायो आरोना जेरै जोङो बुंनो हागोन जों साख्रि जों फरायनायनि गेजेरजों साख्रि मोनथारनांगौ एबा लाथारनांगौ बेल नङा आरोना नों थां जाय जोंनि सोलोंथाइ लायोबा जोंहा माखासे जोंनि जिउनि दालांनायाव एबा जोंनि जिउ खुंलांनायाव माखासे गोबां ओ आम आदबफोर एबा खायदाफोरखौ जोङो सोलोंना लानो हायो आरोना नोंथां जों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो जोंहा जोंनि माखासे मा होनो समाजारि बिबानखौ जों मोनथिनो हायोना आरोना सासे फोरोंगिरि जायोब्ला जोङो एबा सासे समाजनि सासे गोरों सुबुं जायोबा बैफोरनि सोमोन्दै एबा सोलोंथाइनि सोमोन्दै सासे मोजां सुबुं जानानै नोङो समाजावबो इयुन जोलैफोरनि थाखाय नोङो बै सोलोंथाइनि सोलोंथाइ लायोब्लाा मा जायो एबा सोलोंथाइजों जोङो मा ज माखौ सोलायहोनो हायो बेफोरनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बिसोरनि गेजेराव स मा होनो सोनानै होनो हागोन आरोना नोंथां जाय जों सोलोंथाइ लायोब्लासो जोंहा मोनसे गोग्गो आरो मोनसे मानलान्दा मोनो होननानै जों मिथियो आरो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सुबुंफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ जों मिथिखायो आरो बेबायदिनो बहुमावबो जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला जोंहा माखासे जोंनि लेखा रोङिनि सुबुंनि अनजिमाया गै जायो आरो मा होनो गियान गैयै सुबुङा खम जालाङो आरो माखासे माखासे निखावरि जाय निखावरि बैफोरो गैया जालाङो आरो ना सासे सुबुङा बे लेखा रोङोब्ला बै बैयो जे मोनसे जेरहाय जोङो माबायदि जोङो आदब लानानै एबा माबायदि खायदा लानानै जों आबाद मावोब्ला जों फालांगि मावोबा एबा जों माबा मोनसे मावोब्ला जोङो माबोरै बुरजा बिबांनि जोङो रां खामायनो हागोन बेफोरखौ जोङो मोन गोरलैयैनो मोनथिनो हायो आरो ना नोंथां जायजों सोलों या जोंनो जोबोद मदद होयो आरो बिदिनो दङ जाहैबाय नासयनाय बे नासयनायफोरखौ माने सोलोंथाइ लायोबासो जोङो बेनिफ्राय उदां जायो होननानै जों मोन मिथि जेब्ला सासे सासे फरायसा एबा सासे सुबुङा फरायगोन मा होनो सोलोंथाइ लागोन एबा गोजौ सोलोंथाइ मोनगोन अब्ला बेयो मोनथिनो मोनगोन दे सो नास नासनानै नासयजानाय सुबुंफोरा माबायदि मा जायो माखासे मोननांगौ मोनथायफोर आरो माखासे गावसिनि थांना थानायनि मोन्थायफोरखौ मा होन गादब जानायखौ बिसोरो मोनथिनो मोनगोन आरोना बै जायथि बै गादब जानायखौ मिथि नै बिसोरो मोनसे बिग्रायखांनाय लाबोनायखौ लाबो नुोननो हायो आरो आरो बेजोंनो लोगोसे जाहैबाय जोङो सोलोंथाइ लायोबासो जों जोंनि माखाा मोनसे जोंनि माखासे देहायारि सावस्रिखौ जों मोनथिनो हायो आरो नोंथां जायो जों माबबा मोनसे जायोब्ला जोंहा नैबे बेरामा जायो एबा नैबे बेरामाव जोङो नैबे मुलिखौ जों जायोब्लासो बे बेरामा हामो बैफोरबायदिया जोंनि गेजेराव माने फैयो आरो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो आरो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोंहा मा जादों जोंहा मिथिंगानि सायाव जोंहा अननाय फैदों आरोना जाय मिथिं मिथिंगानि मिथिंगानिफ्राय जोङो मा मा आरजिनो हायो एबा मिथिंगाया जोंनो मा मा होलांगो बि ला बिफां लाइफां थायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा मोनो बैफोरनि सोमोन्दै सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो मोनथिनो हायो आरोना नोंथां आरो माखासे जोंहा समाजाव खोमसि फोथायनाय जाय खोमसि फोथायनायखौ जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो होखारनो हायो जाय मोनसे समाव दायना बुथारलायनाय बेबायदिया जोंनि गेजेराव जानानै फैदोंमोन आरोना बैयो जाहैबाय माखासे गोरोन्थि एबा लेखा रोङै सुबुंफोरा माने खुगा खुगा बुंनाय एबा सोरनिबारानि खुगानिफ्राय खोनानानै बेखौनो माने दायना जुग मोना बेफोरबायदि होनलायलायनानै जोङो बेबायदि गाज्रि थासारिया जोंनि गेजेराव फैदोंमोन आरोना बैफोरखौ जोङो सोलोंथाइ लानानैनि गेजेरजोंसो जोङो नो हायोबा सासे सुब माने सासे रोंगौथि गोनां सुबो बुंनो हागोन दे जोंनि समाजाव दायना गैया एबा दायनाया मा बुस्सु बेनि सों बेखौ माने बिजिरनो थांनायाव मानिे बैफोरखौ मोना आरोना जायनि थाखाय जोङो बे खोमसि फोथायनायखौ जोङो होखारनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बेजोंजों लोगोसे दंबावो जेरै जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोंहा माखासे जोंनि मा होनो गोनोखोआि मुगा जायखौ जोङो साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बैफोरो जौगाबोनो हमदों आरो ना जाय जोङो दिनै दा न नोंथांजों रायजलायनायां मबाइल फन बेफोरो जाहैबाय सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो माखासे मा आदब खायदा एबा नोजोरथि बैफोरखौ मोन माने हमदांनानै एबा सानदां सानदांनानै बे स्मार्ट फन एबा इन्टारनेटखौ दिहुनदों आरोना आरो जोङो दङ माखासे सास्टेनेबोल रिसरसेसहाय मा होनों सासटेनेबोल माने दोनथुमनायखौ जोङो गोदोनि समाव माने बांद्राय जोङो गुरुतथ' होआमोन जाय जोङो दिनैनो मोनोबा दिनैनो जानांगौ बेफोरो बेफोरो जोंनि गेजेराव जायोमोन आरो दिनैनो दाबखा थाइसे मोनोबा दाब दाबखा थाइसे जोङो जाजोबगोन एबा मा खा जौनि उ आलि एबा बेदरनि फुख्रि बेफोरबायदि होननाय मोनसे बाथ्रा बाथ्रा दं जोंनि समाजाव बेफोरो माने गोदोनि समाव जायोमोन दा नाथाय बेफोरबायदि गैलिया दा जोङो एसे एनै मोनोब्ला एबा एसे एनै जायो जोंनियाव दङ बेखौ जोङो इयुन जोलैनि थाखाय दोनथुमनो सानो एबा दोनथुमलांनांगौ होननानै मा खालामो मोनसे थिरांथा लायो आरोना बेफोरो जाहैबाय बे जोंनि समाज सोलायनायाव लासै लासैनो गोबां बिबां होयो सोलोंथाइया आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथां नोंथाङा जेनेबा मानिबा आयदानि सायाव रोंगौथि दङब्ला नोंथाङा फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि माखासे सावरायनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों दा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा भारत हादरनि साखाथियाव थानाय मोनसे फिसा हादर जाय भुटान हादर बेनि सायाव दावबायहैनाय बा माबायदि दावबायहैनांगौ बेखौ आं बुंनो सानदों दा भुटान हादर होनोब्ला जोङो मोनसेया मोनसे फिसा हादर जाय हादरखौ मा दासिमबो राजा बेफोरनि गेजेरजों सालायनाय बेफोरबायदि होननानै खोनानाय बेफोरबायदि खोनानाया दासिमबो सुबुंफोरनियाव दङ दा जोङो भुटान हादराव बेरायहैनो होनोब्ला जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो गोसोआव थि लानांगोन भुटान हादरानो जाहैबाय मोनसे फिसा हादर हिसाबै जोङो गोबां रोखोमनि बा गोबां मेला लामाजों जोङो थांनो हायो बेबायदि नङा जोङो थिखानाय लामाफोर दङ जेरावहाय जोङो भारत हादरनि गेजेरजों बा जों आसाम हादरसायाव थानायनि थाखाय जोङो भारत हादराव गोलैयो दा भारत हादरनि गेजेरजों जोङो मोनथाम लामाजों जोङो भुटानाव थांनो हायो दा मोनथाम लामा गाहाय मोनथाम लामाया जाहैबाय जोङो वेस्ट बेंगल एबा सोनाब बेंगलनि जोंहा फनसेलिंजों जोङो हाबहैनो हायो जेरावहाय बियो भुटाननि सबसे गाहायसिन आरो सोनाब एबा सोनाब खोला बेजों हाबहैनो हायो बिनिफ्राय भुटाना जोंनि साहा जानायनि गेजेरजों जोङो हाजों हाबनो जायो नाथाय भुटाना जों सबसे ओरैहाय खोलाहा जाफैयो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ खोलाहा होननानै बुंनो हाबाय भुटाननि दा बेनि अनगायैबो जोङो गेलेमफुं जाय आसाम हादरसानि जोबथा बा आसामनि सबसे गाहायसिन सोनाब आसा आसामनि गेजेरजों हाबफैनो हायो बे गेलेमफुङाव आरो बिनि अनगायैबो मोनसे ओ आसामावनो थानाय जाय बेबो सोनाबाजोंनो बियो बाक्सा जिल्लानि ओ तामुलपुरजों थांनानै ओ हाबहैनो हायो आरो बेवहाय
दा जोङो मोनथाम जायगाजों जोङो हाबहैनो हायो दा जोङो भुटानाव हाबहैनायाव बा बेरायहैनायनि थाखाय जोङो माबायदि प्रिपेरेसन खालामनानै थांनांगोन बा माबायदि साखा फारा जानानै थानांगोन आं बेखौ बुंनोसै दा भुटाना हाबहैनायनि थाखाय जोङो जुदि गारिजों थाङोब्ला गारिजों थांनो थाखाय जोङो ओ बिसिनि गेटसिमाव लाखिहनानै जोङो माखासे ओ साबजाथाव बा डकुमेन्टसफोर बेफोरखौ जोङो दिन्थिनांगोन बेखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों जोङो ओ भारतनि सिटिजेनसिप एबा थागिबि हिसाबै जोङो ओ सानसेनि थाखाय भुटानाव जोङो बा नैजिब्रै घन्टानि थाखाय जोङो जेबो ओ फैसा एबा माखासे जेबो जिनिस होनाङा जोङो खालि जोंनि हाबनायनि थाखाय डकुमेन्टसनि थाखाय बियो ओ माखासे फरमेलिटि बेफोरखौ जोङो दिन्थिनांगोन जाय बे डकुमेन्टसफोरा जाबाय जोङो गाव गावनि आइडि बा ओ भटार आइडि आधार कार्ड आरो गारिजों थांदोंबा गारिनि ओ गारि सालायग्रानि थाखाय ओ ड्राइभिं लाइसेन्स बेफोरखौ जोङो दिन्थिनायनि गेजेरजोंहाय जोङो बिसिनियाव बेरायहैनो हागोन आरो दा बेयाव बेरायहैनो थाखाय जोङो ओ जोङो साखाथि फाखाथि सिंल' बेरायनो हागोन बा गेलेमफुं थाङोब्ला जोङो गेलेमफुंनि सोरगिदिं बेवहायल' जोङो ओ बेरायनो हागोन आरो दा बिनि ओ फारसे आरो बाहेरायाव थाङोब्ला जोङो बिसनि थाखाय ओ गाइड लानांगोन बिनि थाखाय जोङो माखासे फैसाफोरखौ जोङो ओ होदेरनानैसो जोङो थांनांगौ जायो आरो नैजिब्रै घन्टानि बारा जायोब्ला जोङो बेवहाय सेरोजा सेरोजा एक्सट्रा बारा फैसा होनानै जोङो बेवहाय हाबहैनो गोनां जायो आरो दा बेफोरखौ जोङो सिगाङावनो मोनथिखानानै लानाया गोनां दा जोङो मोनथाम रुटनि गेजेरजों जायखि जाया मोनसेजों हाबहैयोब्लाबो जोङो ओ बिसिनि जायगायाव जोङो बेरायहैनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बिसिनाव बेरायहैनायाव जोङो ओ हाजो हाला आरो भुटान हादरा गासैबो जायगायानो हाजो हालानि गेजेराव थानायखायनो बेवहाय रेल लामानि जेबो ओ कानेक्सन गैया ओ नाथाय जोङो बेखौबो नुहुरदोंखि ओ भुटानसिम थांनो थाखाय जोङो दासिमाव रेल लाइननि खामानियाबो जागासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनगासिनो दं लाैनो जोङो भुटानाव थांनो थाखाय थाखाय जोङो रेलनि गेजेरजोंबो थांनो हानाय बायदि जाहैगोन आरो नाथाय दासिमाव जोङो ओ रेलगारिजों थांनाय बा भुटानावहाय रेल खारो होननानै रेलगारि खारो होननानै जोङो दासिमबो ओ बेखौ नुनो मोना आरो नाथाय जोङो बेवहाय ओ एयार'प्लेननि गेजेरजोंबो थांनो हागोन बेनि थाखाय जोङो पासपर्ट नांगोन पासपर्ट नि गेजेरजों जोङो ओ भुटान ओ हादराव हाबहैनो हागोन आरो दा बेवहाय जोङो मोनब्रै ओ मोनब्रै एयारपर्टखौबो मोननो हायो जोङो बे मोनब्रै एयारपर्टआव जोङो बाख्लायनानै थांनो हागोन जाय ओ एयारपर्टआ जाहैबाय जोङो ओ फार' होननाय मोनसे जायगायाव भुटाननि फार' होननाय जायगायाव बेवहाय बाख्लायहैनो हागोन ओ बेवहाय थांनो हागोन आरो बे जाहैबाय भुटाननि सोनाबाव एकदम भुटान हादरनि सोनाबायाव जागोन बेयो बिनिफ्राय ओ पाट फालाथां होननायावबो मोनसे थांनो हागोन आरो इयंफुला होननायाव जायगायाव थांनो हागोन आरो गेलेफु होननाय जाय गेजेर खोला ओ गेजेर खोला जायो हादरनि बेवहाय जोङो थांनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो भुटानाव मा मा नुनो मोनगोन होनब्ला जोङो बेवहाय हाजो हाला आरो दै बाज्रुम बेफोरबायदिखौ जोङो जोबोद मोजाङै नायनो हागोन मानो होनब्ला भुटान हादरा जाहैबाय सोमखोर समायना हाजो हालाजों बुंफबनाय बिसिनि जायगाफोरा जाहैबाय जोबोर ओ साफा आरो सााब सिखोन जों बेयाव थांनानै ओ जोङो बिसिनि साफा थानायफोरखौबो जोङो नायनो हागोन बिसिोरनि जायगाफोरखौ माबायदि साखोन सिखोन लाखियो